अ नोंथां।
अ नोंथां खोनादों दे।
खोनादों ना? बेसथं' ना बेसथ' मोन नामा नोंथाङा?
नोंथां ओ नङा नङा नङा बेस्थ' नङा नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
अ अ आं नै माने ओ ओ‌ माने सायाव दोङो आरो जोङो ओ अखा एसे एसे हादों नालाय एसे बार हावा जागासिनो।
आदसा अबे सायाव?
जोङो माबा नै सादाव बिल्डिं सायावसो दंफैयो।
अ आदसा आदसा नोंसानि न'आ बिल्डिं नङा होमबा?
बिल्डिंथ' नङा आं माने आलासिसो जानो फैदों। औ गुवाहाटी आव आलासिनिनाव।
अ अ।
बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि ना? औ।
अ फ्रियानो दे नोंथां बुंनायसाय।
अ बिदिब्ला जोङो मा होनो ओ बर'फोरनि दोन थुमना जानाय ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा?
अ सावरायजायो दे नोंथां।
माने मा मा ओंख्रिखौ दोनथुमना जायो बा फोराननानै ओ ना ना बेदरफोरखौबोथ' दोनो ना बेनि सोमोन्दै
औ सावरायजायो नोंथां दे।
अ अ औ बिदिब्ला औ जागोन दे। औ बर'फोराथ'ओ दोनथुमनानै जानाय ओंख्रि होननानै बुंला गोबां दोनथुमना जानो रोंगौ आरो बर'फोरा आखा फाखा औ माने बिसोरो मि थिंगानिफ्रायनो बर'फोरा माने ओ मिथिंगानिफ्रायनो गासैबो गोदोनि समाव मेगं थाइगंफोरखौ बुथुमना लायोमोन नालाय। आरोे बेजों लोगोसे बे ओ‌ ना बेदरफोरखौबो ओ मिथिंगानिफ्रायनो माने मैहुर खालामनानै लायनाय नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव। औ जेब्ला माने औ औ जेब्ला बे मैहुर खालामनाय फोराव मोननाय बेदर बा नाफोरखौ खेबसेयावनो जाग'नो हायो हायाब्ला बेखौ इयुननि थाखाय दोनथुमनायखौ नुनो मोनो औ।
औ औ नंगौ नंगौ।
जेरैबायदि बर'फोरा थिना जायोब्ला बिना जानाङा बे बाथ्रा फंसेखौ गोबां फोथायो आरो माने थिनानै इयुननि थाख खाय दोननो हायोब्ला इयुनाव माने आंखाल जाया होननानै फोथायो आरो। बे खिनायनिफ्रायनो औ जाना हायो बा ओ एसे माने जानाय लोंनायाव माने ओ ओंख्रि ओंला नायगिरनाङा जायो आरो न'आवनो थाखायोबा।
औ नंगौ नंगौ।
बेबाइदिनो जोंहा ना बेदरखौ ओ सानदुुङाव होनानैबो खायसेया फोरानो आरो खायसेया अराव अरनि बे धुयायाव बेवबो फोराननायखौ नुनो मोनो आरो आरो ना गोरानफोरखौथ' जोंहा ना‌ गोरान खालामनानै नाफाम देनानैबो गोबाव समसिम थिनानै दोननायखौ नुनो मोनो। जेरैबादि जोंहा नाफाम देनानै द' दान से बोसोरनि उनाव जानायखौ खोनायो आरो। औ बेबायदिनो ओ ना बेदरनि अनगायैबो जोंहा मैगं जेरैबायदि ओ फाथो मैगंखौ जोंहा नारजि खालामनानै फोराननानै दोनथुमना दोनो आरो। उनाव बेखौ माने अमा बेदर बा नाफोरजोंबो रुदुमना जानायखौ नुयो बेजों लोगोसे मैथा गोखाबो खौ जोंङो फोरानना दोननाय नुयो आरो औ नाफोरजों जानायखौ नुयो बेजों लोगोसे मा होनो जोंहा बे मुलाखौबो मुला गोथांखौबोथ' जाहायो जोंहा बेनिफ्राय होनब्ला कुसि खुसि होनना बुङो आरो जोंहा मा जोंनि गामियाव
मा होनो
खौ माने मुला खुसि होनना बुङो आरो
आतसाा आतसाा
औ औ फिसा फिसा हानानै बे मुलाखौ फोरानना दोनो आरो औ बेनो बेखौ माने उनाव अनलाफोरजों जानायखौ नुनो मोनो गोबां गोस्थाव जायो आरो अनलाफोराव होयोब्ला ना औ गोज गोजा औ गोजा जायोब्लाबो बेनिफ्राय गोबां बेबायदिनो जोंनानै जायो होनोब्ला जोंहा ओ सेवालि बिबारखौबोथ' जोंहा दोनथुमनानै अनला गोजों जानायखौ नुनो मोनो औ गोथां माने गोथाङाव जायोब्लाबो गोथाङाव जानाय केसा आलादा आरो फोराननानै जानाया फेसआ आलादा जायोना औ औ औ बेबायदि बिदिनो आरो गोबां नुनो मोनबावो खायसे आरो बेबायदिनो अलकबिफोरखौबो माने बोराय जायोब्ला आरो मान फोराननानै बेबायदिनो मुला बायदि अनलाफोर जि जानाय जायो आरो अनलाखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरोङा जोंनिथिं औ औ बेबायदिनो आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां औ बे सेवालिनि अनगायैबो जोंहा बासिखा बिबारखौबो गोबां माबा औ फोरोंना लानायखौ नुनो मोनो आरो औ आरो दोनथुमनानै जानाय होनना बुङोब्ला आरो जोंहा बे मुला गुन्द्रु बेबायदि देनायबो खोनायो आरो आंथ' माने जोंनि साइडआव खालामा आरो बे मुला बिलाइखौबो माने औ हारसिङाव माने हमना दोनो होननानै खोनायो आरो
औ औ
औ बेनि उनाव बेखौ मान नेपालिफोरा बांसिन जायोनो औ बर'फोराबो बेबायदि बि दोनथुमो आरो
औ जायो जायो जोंनिखि बानायो बेखौ
औ औ बेबायदिनो जोंथिनानै गोबां गोबाव सम माने इ दा जेनेबा अखा बोथोरफोरावबो जोंहा बे मैगंफोरखौ मोनजानो मोनजाफिनो आरो माने बोथोराव जि बोसोराव गैया बे बोसोराव माने मोनजाहैनायखौ नुनो मोनो औ जोङो बेबायदिनो जेरै सबाइ दालि बेफोरखौबो माने हुख्रेमनानै मोजाङै माने दाय बेखौथ' मेसेंफोराव बा माबाफोरावसो ना ना थिलिफोराव गायनाय जायो नालाय गायनानै हुख्रेमनानै मोजाङै साफा खालामनानै दोनखायो आरो माने उननि समाव जानो थाखाय सबाइफोरखौ दोननाय नुनो मोनो औ बेबायदिनो गोबां ओंख्रि आरोबाव बे गस्ला खाला दालि बेफोरखौबो दोननायखौ नुनो मोनो आरो औ नोंथां ओमफ्राय
हेल'
औ औ खोनादों
अ खोनादों दे खोनादों
औ नामा
हो
दावराव खोनादों औ बेबायदिनो गोबां रोंगौ आरो बेनिफ्राय बे मैगंफोरखौबो माने गोरान खालामोब्ला माजों जानांगौ आरो गोथाङै माजों जानांगौ बेनिबो गोबां आरो जेरैबायदि फाथो गोथांखौ ओरैनो एवना जानाय बा ओरैनो रुना जानायखौ नुयो आरो बेनिफ्राय गोरान नारजिखौ होनब्ला अमा बेदर आरो ना फोरजोंबो जानायखौ नुयो औ माने बेखिनि आयदाया दंखायो आरो आरो दोनथुमनायाव गोबां रोंगौथि दोङो माने गाज्रि जाया दोनथुमनायावबो गाज्रि जायो हिसाबै माने एम्फौ सेम्फौ बा बेबायदि बार हाबनानै गाज्रि जायैबायायदि खायसे माने रोंगौथि दंखायो आरो औ बिदिब्ला नोंथाङाबो औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा हेल' औ एसे फोरमायनाहो
औ दोनथुमना जानाय होनोबाथ' जों गोदो गोदायनि बर'फोरा दोनथुमना जानायाव माने एक्सपार्टखा आरो गोदो गोदाय माने माने जोंहा बर'फोराथ' नाहा मैया थांग्रा मोनसे हारिखा जेराव मैहुर खालामना जानाया जोंनि बर' नङा होमबा माने बर'फोरा गोदो गोदायनि ओंखायनो मैहुर खालामना जाखायोमोन जाबोखादोंमोन आरो बेबायदिनो मैहुर खालामना जानायाव माने जोंनिया बेबो दोनथुमनाय हुदाया दंखाथारोमोन आरो जों बां बांसिनै बुंनो थाङोब्ला बे ना बेदरफोरखौनो दोनथुमनाय जायोमोन आरो आरो जों मोनसेल' बेदर नङा बिदिनो मा गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि बेदरफोरखौ जों दोनथुमोमोन आरो जोंनि बर'फोरनि इसुङावहाय मोनसे नमा न' होनो जायखौ बे न'मा न'आव मोनसे आ थाल थायोमोन आरो थाखाथारो आरो गासैनिबो न'आव मोनसे आथाल थायो बेयाव जोंना बेदर गोरान मोनखाथारोमोन आरो बर'फोरनि न'खराव इदिनो फोरानना दोननाय गोसोम जालायनाय बेबायदिनो आरो ओ मा होनो बेखौ अरनि सिदा सिदा गोजौआव माने मोनसे आ आथाल बानायनानै माने बेयाव धुङा माबानो थाखाय बेदरफोरखौ दोनोमोन आरो बे धुङाया नांबाय थायोबाथाय माने गोबाव गोबाव आलासि माने बेयो जेबो जायामोन आरो जुदि अरनि धुङाया नांबाय थायो एबा बयाजायामोन आरो बेखायनो माने गोजौआव बर'फोरा जोंना बेबायदि आथाल बानायनानै दोनोमोन आरो बेदरफोरफोरखौ बा नाफोरखो बे बेबायदिनो आरो जों नाफोरखो माने खबाइआव आरामसे सोनानै आलायना दोनोमोन आरो बे धुङाखौ मोनथो होननानै ओ बे ना ना फोर गोरानखौ फोराननायनि अनगायैबो माने बुरजा बुरजा ना मोनोबाथाय माने जोङो नाफाम देनानै दोनोमोन आरो हासुंफोराव औ गोदोनिफ्रायनो माने नाफामाबोथ' जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेल दिडस नङा होमबा बेखौ माने नाफामखौ देनानै माने नाफाम देनायावबो बर'फोरा एक्सपार्ट खा नाफामखौ देनानै माने सेवहोना दोनोमोन आरो बेखौ जों बोसो सोर बोसोरहालागै जानो हायो बेबाय बिब्दिनो आरो मैगंफोरनि बेलायाव बुङोबाथ' जोङो आलुफोरखौबो जोङो मेसें आलुखौ बेबायदिनो जेनेबा सिजोनाव मावबाय मावनानै उनावा जानो थाखायबो माने जोङो गोजौआव बिदिनो गलिफोराव आथालाव दोनोमोन। नङा होमबा बेबायदिनो दा जों खुमब्राफोरखौ जोगोनारफोर खो बेबायदिनो दैज्लांनि माइ गायनायफोराव जानो थाखाय आरामसे माने फुराना खालामनानै दोननो हायो आरो जायखौ जों दा खुमब्राफोरफोरखौ हांसोफोरजो जानो हायो मालाबा माबाफोर फोरबोफोर जाबाथाय। औ बेबायदिनो आरो जोङो आसार बानायनायनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बे आमलाइफोरखौ सोनानै दोननो हायो उनाव बे आमलायानो बोसोर बोसो सोर दोनोबाथाय जुमायनि महर लायो बेफोरखौ लोङोबाबो माने जोंनि देहायाव बिराद मोजां आरो जोंनि थाखाय आइरन मोनो बेबायदिनो आरो जोङो बे कार्जि लेमन फिसा फिसाखौ जोङो माने सोनानै दोनोब्ला हाखावनानै बेबो माने मोनसे मुलि बायदि महर जाहैयो आरो माने जोंनि बर'फोरा एक्स आरो बेफोराव माने माबायदि थिनानै दोननांगौ माबायदि जानांगौ माने माखौ थिनानै माबायदि जायोब्ला मा भिटामिन मोनो बेखौ खौ बर'फोरा रोंखाजोबोमोन आरो बेनिखायनो गोदो बर' फोरनाव बेमार आजाराबो जोबोर खम जायोमोन माने बांद्राय बेमार आजार जानाय नुवामोन आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो आरो बे थाइबेंफोरखौबोथ' जोङो मा होनो आसार खालामनानै सोना दोननो हायोना डाइरेक्ट बिदिनो अ बेबायदिनो आरो बे मुलाखौबोथ' गुनद्रु बानायना दोननायखौ नोंथाङा मिथिगोन ना मुलाखौ आरामनो। फिसा फिसा हानानै माने फोराननानै जेरै लाइनि बिलाइखौ दोनो मुला बिलाइखौ दोनो बेबायदिनो मुला बेदरखौबो माने फिसा फिसा हानै माने फोराननानै सोना दोनबा नाथाय बेबो आराम माबा जायो आरो गुन्द्रुग जायो। आरो मुला बिलाइफोरखौ खायसे माने एसे एसे फोरानदबनानै माबायाव बस्था फोराव सोनानै हायाव फबना दोनो ओमफाय हायाव फबना दोनबाथाय माने बि उनाव बोख खांबाथाय बिराद मोजां जायो आरो जानो मोनामो खिन्थु टेस्टि जायो आरो अनला अनलाफोरजों होना जाबा बिराद गोथाव जायो। आरो बेबायदिनो गोबां थिना जानाय दङ जेरै सामब्राम गु फुरफोरखौ जोङो मावनानै थिनानै दोनो नङा होमबा उनाव जानो थाखाय आरो बे थिनानै दोननायाव जोंना माइआबो जाहैबाय माइखौ जोङो माने मोनसे सिजोनावल' मावनानै नेक्स्ट सिजोन मोनफैजासिम इमान गोबाव जों बाख्रियाव सोना थिना दोननाय बेबोथ' माइ गैयाब्लाथ' जोंना ओंखामानो गैया होननानै बुंजायो जोंनाथ' माने मेन जानाय बुस थु आदारानो जाहैबाय ओंखाम नङा होनबा?
उम उम।
ओ बेबायदिनो गोबां बुस्थुखौ थिनानै जाजायो आरो जोंनि बर'फोरा माने थिनानै जानायावबो एक्सपार्टखा बेबायदिनो जोङो हाइजेंफोरखौबो थिनानै दोनजायो।
ओ ओ नोंथाङा
उम
ओ मबाफोर बुंबावनो नामा बेनि बागै?
अ आंथ दा जेबो बुंथला नोंथां।
औ
औ
होमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दोनथ जागोन नोंथां जागोन नोंथां औ जागोन औ। गोजोननाय थाबाय।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे।